अ ओम आस्सा। खुलुमबाय नोंथां। उम नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आङो नोंथां नै मोसौ एसे माबागासिनो आं मोसौ गुमगासिनो। नै इसे।
आदसा सा-सा-सा मोसौ गुमगासिनो होमबा? आतसा ओम फ्राय ब नोंथांनि न' खाथियावनो गुमोना बबेबा दुब्लिफोराव लांनांगौलै?
दुब्लियाव गुमालै नोंथां आं माने न'आवनो गुमो।
आस्सा-आस्सा सा-सा।
गांसोबो बे माने दैज्लां बोथोर जाबाय नालाय। दुब्लि फोथाराव गां-गांसो गैलाना ओंखायनो गुमनांगौ जायो नोंथां।
उम दाथ' दैज्लां नालाय माइ गायजोबबाय ना नङा होमबा? दुब्लियाव अ एनि थाखायनो गुमबाय। आदसा नोंनि मोसौआलाय माबैसेसो दङ?
आंना मोसौआ माथाम नोंथां माथाम।
सा-सा-सा माथाम ओम मा मोसौआ दामब्रा दामब्राबो ना दामब्रा दामब्रि दंजोबो?
दामब्रा गैया नोंथां दामब्रिसो।
आस्सा दामब्रिबो माथाम?
उम औ माने औ मा-मासेखौ गाय खेर सेरो ओमफ्राय मासे
मासेखौ गाइखेर सेरो नालाय आरो मासेया ओरैनो जोख्लि।
आस्सा। आस्सा नोंथां होनबाथ' दामग्रा मोसौखौलाय
अ आंबोथ' ओरैनो जिरायना दं र' नै दासो दानि बावैसो जाखांनानै। दुब्लिआव खामानि मावनो थांदोंमोन आं। बेनिफ्राय आरो दुगैनानै दसे जिरायदों आरोखि उम गरम मोननानै एसे थान्दा लादों
उम बोथोरा एसे गरमानो औ
नंगौ नंगौ ओइ मोसौआलाय दामब्रै गोजा हाबालाय ओमफ्राय दामब्राफोरखौलाय मानोथो लाया लायाखै नोथां
दामखौ आङो ओरैनो लाबा लाजायो नाथाय आं दानि जुगावथ' उम हालेवनाय मानायफोर जेबो गैला नङा होमबा नोंथां। मोसौजोंथ' हालेवला नालाय
अ'
ओरैनोथ' फिसिनानै दोनजायो जेनेबा देरबाथाय फाननो बेफोरबायदिनि थाखाय नाथाय दा मोसौ हालुवलाय बेनि जाहोनानो जाबाय जेनेबा जों दाथ' दुब्लियाव हालेवला नालाय गुबैयै थ जों मोसौ मोसौ हालुवाखौ दुब्लियाव हालेवनो बा हालेवनो बा माइ नानो बेफोरबायदिनि थाखायो बाहाय फिनाय जायोमोन नालाय। दाथ' बादि नंलाना नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ दानिया आरो गोदान गोदान उम ओ गोदान गियानारि माबाफोर आगजुफोर फैबायना बिनि थाखायनो बाहायला ओरै ट्रेक्टर फैबाय ट्रेक्टराबो गोदो टे ट्रेक्टरा दिस हालेवोमोन दानिया आरो ओरै रटार फैबाय नङा होमबा। बा बिदिनो बेलेग बेलेग फैबाय बिनि थाखायनो मोसौनि बाहायनाया खमायलांबाय आरोना उम मानोना मोसौजों आरो बारा बुरजा हालेव एवनो हायाना हालेवनो हाया उम ओमफ्राय आरो ट्रेक्टरजों आरो बांसिन हायो अ' नों नोंथां मोजां खोनायाखैलै एसे मोजां नेट नांनायाव थांलाय नोंथां। औ हेल' खोनादों एसे नेट नांनायाव थांलाय नोंथां अ'
मोजां खोनायाखै
अ'। उम खोनाबाय खोनाबायना नोंथां। हेलौ अ'अ' अ' खोनाबाय
औ खोनाबाय औ
आसा उम आसा उमबा होमबा गोदोलाय मोसौजोंलाय माबोरैथो हालेवोमोनलै नोंथां एसे फोरमायलाय।
गोदो मानि नोंथां ओ गोदोथ' बांद्राय ट्रेक्टरनि बाहायथि बाहायनाय बांद्राय गैयामोन नालाय ओ मोसौजोंनो नांगोलजों हालेवनाय जायोमोन आरो गोदो
ओ अ अ
माने बयहाबो जेनेबा न'खराव न'खरफ्रोमबो मोसौ हालिफा हालिफा थायोमोन सोरनाबा सोरनाबाथ' हालिनै हालिथाम सिमहालागै थानाय न'खौ नुनो मोनोमोन सोरबा माहाजोनफोरा बेफोरबायदिनो लावखार लाखि लावखार फोर लाखिना दोनोमोन बिसोरो ओमफाय गोदो बिदिनो औ हा बुरजामोन ओमफ्राय हालेवनायावबो ज ज हालेवोमोन गोदो दुब्लियाव नों दुब्लियाव थांबाथाय गासिखौबो ज जनो मोसौजों हालि हालेवनाय नुनो मोनगौमोन नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समाव
आचसा ओमफ्राय नोंथां अआ इ नांगोलदि होनो नांगोल जुंगाल बेफोरखौलाय मा बोरै बानायो ओमफ्राय माबोरै हाबा हालेवो मोसौजों
अ नांगोल नांगोलजों हालेवनाया जाहैबाय नोंथां नांगोलखौथ दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो
अ माबायदि साइसफोरा
दंफाङा एसे खेंख्रा जानांगौ आरो उम बेखौ दानसबाय ओमफ्राय नांगोलनि सेब महर होनानै माबाजों हनानै बानायबाय आरो दान दाननानै बिदि ओमफ्राय नांगोलाव फाल सोनाय जायो फाल बौनांगोन ना हाखौ
अ फालालाय मानिथो सोयो मानि होयो आचसा आचसा आ लहानि अ होमबासो हा एवनो हागोन नालाय ना गोरा जाबासो
ओम नंगौ नोंथां ओमफ्राय
आतसा जुंगालालाय आ जों बोरै थो माबो एथो बानायो बेखौ
बेखौ मोसौनि फाफ्लियाव होयो मोसौआ बेखौ मोसौनि फाफ्लियाव होयो ओमफ्राय जुंगाल ओ मा होनो नांगोलजों खाब खाजाबनानै होनाय जायो आरो खाबथानानै अब्लासो मोसौआ बोनाय बोबाथाय नांगोलखौ बुद्रु लांफाबायना
औ औ औ औ ओमफ्राय बे मोसौखौलाय मासे ना मानै बाहायो हालेवनायाव नोंथां
मोसौखौ मानै बाहायो नोंथां हालुवा मोसौ मानै
ओम ओमफ्राय आरो मैदि होनाय होनो माबोरै होयो मैफोरखौ
मै होनाया बिदिनो मैखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो नोंथां ओमफ्राय मै खौ जेनेबा माइ गायनो गोनांफोराव होयोमोन गोदोनि समाव ओ हा फोमोननाय होनोना जेनेबा माइ गायनो जाथारबाय ओमफ्राय हायाथ गोजौ गाहाय जाना थायोना नांगोलजों एवनाया गोदोनि समाव नांगोलजोंसो एवोमोन नालाय दाथ ट्रेक्टरजों एवनाया गासिबो समान जाजोबखायो बांसिन ओमफ्राय गोदोनि समाव नांगोलजों एवनाया समान जानो नागिरामोन ना बेनि थाखायनो जोङो मै होनाय होननानै मै होयोमोन आरो हाया स्लिम स्लिम बा समान एसे समान जानायनि थाखाय
आ
मैखौ मै होनायाव मानसिया मैनि सायाव गाखोनांगौ गसंनानै बेनिफ्राय मोसौआ बोयो
उम होमबा गोदो बेफोरबायदिसो हालेवोमोना आरोना नोंथां आच्छा सा सा सा सा ओमफ्राय गोदोलाय बर हारिफ्रालाय मा मा खामानिखौ मावनानै सोलिनानै जाबोदों दासिम?
मा होनदों नोंथां खोनायाखै?
गोदो बरफ्रा दि साख्रि बाख्रि गैयामोनबाबो बायदि खामानि फोर मावोमोन मा मा खामानि मावोमोन बिसोरो बोरै सोलिनानै
उम उम बेफोरखौ बेखौ बुंनो थांब्ला ट' नोंथां बर'नि जेनेबा थांना थानायनि गुदि बा जिउ खुंराहा होननानै बुङोब्ला जों आबादखौनो होनना बुंनांगोन नोंथां उम बर'फोरा गोदो
मा मा आबाद मावोमोन बर'
बांसिन बेफोरबायदिनो माइ आबादफोर नो बांसिन मावनाय नुनो मोनोमोन गोदोनि सम
अ
गोदोनि समाव आरो
ओमफ्राय आरो ओरै गोरान गोरान खेथिफोर मावोना मावामोन?
गोरान खेतिफोरबो मावोमोन मावनायालाय न'आव जानो थाखाय जानो थाखायल' आरो बांद्राय फोरबायदि ओ बेफार फालांगि बा फाननाय मानायनि सायाव बांद्राय सानोमोन गोदोनिफोरा जानायनि बेफोरबायदि आरो जाहोन
सबाय दालि बेफोरखौलाय मावोना मावामोन?
सबाय मावोमोन खालाफोरबो खाला होननाय थायोमोनना
ओमफ्राय बेसरफोरखौ
उम बेसरबो मावोमोन नोंथां बेसरखौथ' दाबो मावो मावनायालाय
उम ओमफ्राय आरो गोदो बर'फोरालाय नाफोरखोलाय मा बोरै हमना जायोमोन नोंथां एसे फोरमायलाय दैमा बि बिलोफोराव फख्रिफोराव दंग'फोराव माबोरै हमनानै जायोमोन?
गोदोनि बर'फोरा जोंना नाफोरखौ होन होनना बुङोब्ला दंग'फोरावबो जेनेबा सेनबो सायो दुब्लि बारिफ्राव आरो बर' फ्रा जेखाइ लानानै ना गुरनो थाङो
आच्छा
बेफोरबायदि दि सेन ख'खाफोर सायो ख'खा होननायबो थायोना औवाजों बानायनाय जायो बिखौबो
अ सेनालाय माजों बानाय
माखौ?
सेनखौ माबोरै बानायो नोंथां? अ माबोरै बेयावलाय सेनावलाय माबोरै नाया नांथायो? नोंथाङा इसे फोरमायलाय?
नि जों औवाजों खाथि फिसा फिसा जिरनानै बिखौ दुरुंजों खाबथानानै इसे ओ मा महर होनगोनथाय बिखौ इसे
से गोलाव हासुं बायदि
लावजिद औ औ बेफोरबायदिनो नाया ओमफाय ना हाब ग्राबो खुगा थाखायो आरो बे खुगाखौ उम दैयाव सोमनानै दोननाय जायो अब्लाना नाया हाब बाय ओमफाय नाया जो हाबबाय हाबनोल' हानाय
आदसा नोंथां होमबा समनि आंखाल इयावनो दोनथ'निसै नामा नोंथां